अ खोनादों नोंथां खलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय थां। आङो हाय कल खालामनायनि थाय जाहोनानो जाहैबाय औ आङो मानिे जोंनि बर'नि गेजेरावहायनो माने गोदोनिफ्रायनो माबोरै हाबाफोरखौ खुंबोयो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां औ अ जोंनि औ जोंनि बर'नि औ ओ नोंथां औ जोंनि बर'नि गोदोनि ओ मा होनो हाबानि सोमोन्दै बुंनांगोबा जों बेखौनो गिबियाव मख'ग्रोनांगोन। जोंहा जेब्ला गोदो गोदाय मा होनो हा-मा होनो? हाबा हाबाया माबोरै जायो? आ हाबाया आरो मा मा मा राहायै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायग्रोसै। गिबियावनो जोङो गोदोनि ओ-जोंना बर'फोरनि गुबै हाबायानो जाबाय मोननै। ओ-मो-मानो बाथौआरि ओ- मा होनो नेमखान्थिजों बांसि जानाय नुनो मोनो आरो मा दंबावो जोंनाव मोनसे। ब्रह्म धोरोमारि मोनसे मा होनो ओ-नेमखान्थिजों हाबाया मोन- बे मोननैजों जायो आरो नोंथां। जेरै जों दा नोंथांनो बाथौआरि बाथौआरि धोरोमजों जानाय नेमखान्थिनि सोमोन्दै आं नोंथां फोरमायनो सानबाय आरो ओ-नोंथां मा होनो? जोंना हाबा जानो थायखाय गिबियावनो जोंनो सानै ओ-मा होननो नांगोन नोंथां ओ-हौवा आरो हिनजाव दोसलाय हाबाया जायो नालाय नोंथां। बेखायनो गिबियाव जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेमखान्थि दङ जेरै हौ-हिनजाव नायनानै हाबा जानाय। एबा हिनजावखौ जोङो नायनो थांनानै हाबा खालामनाय बेबायदि जायो। नोंथां जेब्ला हिनजावखौ नायनो थाङो अब्ला न'खर मोननैजों एबा हौवाजों एबा हिनजाव गोदानजों गोरोबलायोब्लानो जोंना हाबाया जायो नोंथां बे हाबा जानायाव जोंहा मोनसे रादाय खानाय दोङो नोंथां। बेनो जाहैबाय मा ओ-आसान थेबनाय ना नोंथां बे बे ओ-आसाम थेबोब्लानो माने हिनजाव गोदान लाना हौवा गोदाना आसाम थेब थेबैबा जा-जायोबा जोंना मा बे हाबाया जाखाथारनांसिगोन आरो नोंथां माने हाबाखौ रादायखौ सिफायनो मोनला र' आरो आसाम थेबाथाय बिदि मोनसे नेमखान्थि दङ आरो नोंथां। बेबायदि आसान थेबखांनायनि उनाव बे हिनजावा -' माने रावजोंबो हाबा जानो मोनला आरो न'खरा रावजोंबो हरनो मोनला आर'। जेब्ला बेबायदि आसामान साखांनायनि उनाव जोंहा मा हाबानि थारिखखौ लायो आरो। हाबानि थि सानखौ लायो बे थि सान लानाय बायदियैनो मा जोंना? हाबाया जायो आरो नोंथां। बे थि सान लानानै हाबाया जेब्ला समाजावफैयोब्ला बे खालि हाबा दिनखालि जोंनाव मोनसे नेमखान्थि दोङो बे नेमानो जाबाय बिब बिबान बाननाय नोंथां हौवा गोदाना हिनजाव गोदान लानाव बिबान लाना फैगोन नोंथां माने ओ-बे हिनजाव गोदानखौ लांनो थाब- लांनो ओ-लांनो थाखाय माने बिबान लाना फैगोन आर'। बे बिमान लाबनायाव मा गिबियावनो डाइरेक्ट थांजोङैनो हिनजाव गोदानानाव हाबियो आरो नोंथां। बेखौ गामिनि सोरबा न'खरसेनाव हाबनानै मा बिबानखौ हानाय जायो आरो जेरै सि नमा लावथि लावथि नांगौ गंथाम लावथि नांगौ मफफ्राय दो गंब्रै सयथा नांगौ आरो नोंथां बे सयथानाव गोबां जोंहा नेमखान्थि दोङ जेरै जोङो गोरोथिया बिबान दोङो ओफ्राय बिदिनोबा ओ बिदिनो मोननैखौ आं बावबाय नोंथां बेबायदिनो मोनथाम नामदों जङ' बे बिबाना बेखौ जोङो खानायनि मोनसे नेमखान्थि दोङो बे नेमखान्थि बायदियै जोङो खानांगौ आरो बे आरो बे नेमखान्थि बायदि खानाय जायाबा जोंहा मा? ओ-बेनि थाखाय जोंहा फाइन होनाय गोनां जायो आर'। जुरिमाना फोनांनाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बे बिबानखौ जेब्ला खाखाङो लाना थाङो हिनजाव गोदान लामायाव। गुरखिया गथ'फोरनो बे मोनसे गुरखिया बिबानखौ होलांनाय जायो। आरो मोननैखौ न'सिम लांनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो लांनानै जोंाव माने हाबाया हाबा जानोब्ला जोंहा मोनसे अरायथा मोनसे मा होनो फाललिफांब्रै गायनानै मोनसे ओम मन्दिर एबा मन्दाब बानायनाय जायो आरो नोंथां बे बिनि साहाजों साखाथियाव बे बिमाखौ दोनहैनाय जायो नोंथां बे दोनहैखां दोनहैनानै दसे सम थेज एसे जिरायबाय जिरायखांनानै दै सै लोंनानै बेबायदिनो दसि उनाव जोंहा मा बे बिबारखौ खेवनाय हाबाफारि जायो नोंथां बे खेवनाय हाबाफारियाव आ मा मोनो नोंथां न'खरनि हौवा गोदाननि बिमा एबा बिफा नो आरो हिनजाव गोदान बिमा नङाबा बिफा जायखिजाया सोमोन्दो थालायनाय बिदि बिहाव जालायनाय आरो खैना गोदान आरो हौवा गोदाननि मा होनो बिदि जालायनायखौ माबायो आरो नोंथां बिबानखौ खानायाव बिथांमोनहा खेवो आरो' नोंथां आरो मा रायजोनि मोनसे से सेखेथारि एबा रायजोनि नेहाथारि बिथांमोना मोनसेखौ खेवो आरो नोंथां बे बिबान खालायनायखौ एबा बिबन्थि खालायनायनि बिबानखौ खेवनाय समाव मा जोंनाव बे खालायनायनि गेजेराव मा दै लुनायबो मोनसे नेमखान्थि दङ नोंथां बेबायदिनो बे बिबान खेवनायनि एबा बिबान बानायनायनि हाबाफारिया जोबो आरो दा बेनि उनाव जोंहा मा बैराथि बैराथि नांगोन आरो नोंथां बैराथिया मा गय खावनानै रानना होनाय आरो माने हिनजाव गोदाननि लोगो आरो माने हिनजाव गोदानखौ बियो लानांगोन बैराथि बे बैराथिबो फैनाय जायो बे बैराथिया हिनजाव गोदानखौ देलायहोगोन माबागोन लानानै ओव मोनाबिलि बा हिनजाव गोदानखौ लाना थांनानै हौवा गोदाननि न'खरावबो हाबा हायो खायफा खायफाया हिनजाव गोदाननि न'खरावनो हाबा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर'नि हाबाया सोलियो आरो मा मा जोंहा बे बाथौआरि नेमखान्थिजोंनो बेदि हाबाया जायो आरो नोंथां जेरै जों खैना गोदानखौ हौवा गोदान न' मोनैबा माने आथिं सुना होनाय दाावरैद नेवसिनाय बेबायदि हाबा फारि जायो आरो गेट मोखांनिफ्राय न'सिम बरायना लाङो बैराथिया बिदिनो मोनसे नेमखान्थि दं आरो थांनायनि उनाव जोंहा बर'नि बाथौआरि नेमखान्थि आरज गाबनानै बाथौआरि बे गाबनानै बे जुलिखौ नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेराव फोजोबनाय जायो आरो मोनथां बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि मा होनो ओ बाथौआरि नेम खानथिजों मा होनो जुलिनि जुलि होनाय हाबाफारिया बिदियावनो जोबनानै थाङो आरो नोंथां दा नोंथां नोंथांङाबा आंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय जायखिजाया नेमखान्थिजों मा होनो ओ हाबा होनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां हागोन दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेन'बा हाबाखौथ' जोङो ओ बिदिनो बाथौनि गेजेरजों लायो आरो मा होनो आहुथि सावनायनि गेजेरजों लायो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा हाथा सुनि बा हाथा खुरनायनि मा होनो राहायबो लायो आरो ना नोंहा दा बेनि गेजेराव आङो हाथासुनि बागै नोंथांनि सावरायनोसै हाथासुनि माने हाथा खुरनाय बेखौहाय माने दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै मिथियो आरो ना जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ हाथासुनि होननानै बुंनाय जायो आरोखि
औ स
मा हाथाखौ लानानैहाय बेखौ मा होनो हाबा खुंनाय जायो आरो दा गिबियावहाय जों हाथासुनि खुंनो थाखाय जोंहा
औ
माने सेंग्रा आरो सिख्लाजों जोंहा गोसो मिलायलायनांगौ जायो नङा होमा नोंथां आरो औ बेवहाय जोङो बांसिन हाथासुनिखौहाय जोङो मानि हौवानि न'आव सो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां हिनजावनि न'आव बानायनाय जाया। दा गिबियावनो जोङो हाबा बानो मोनसे हाबा खुंनो बा मोनसे हाबा लानो थाखाय जोंहा नख नखर मोननैजों मिलायग्रोनाया जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां दा जोङो औ नों दा जोङो हाबाखौ ओरैनो लानो होनलाबायबानो लानो हाया। जोंहा समाजाव माखासे दानानै होखानाय नेमखान्थि दङ दा जोङो बैफोर नेमखान्थिखौ जोङो जेब्ला मा होनो मावफुंगोन अब्लासो जोङो हाबा लानो मानि हाबानि थाखाय जोंहा थियारि जाहैयो आरोना नोंथां।
औ दा जों
हाथासुनि खुंनायावहाय जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ आरो गिबि बे माखासे नेमखान्थिखौ आं नोंथांजों सावरायलांनोसै जों हाथासुनि खुंनायावहाय गिबियाव जोङो हिनजाव हिनजाव मानसिखौहाय जों हौवानाव थाब फैखानायखौ जोङो नुनो थाङो एबा हौवानि न'आव मा होनो गिबियावनो हाबानि सिगाङावनो जों थाफै खाननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेखौहाय जोङो बांसिन हिनजावनि न'आव थांनानै लायनानै हाबा जाब फैनाय बेखौ जोङो नुनो थाङो आरो जोंहा बांसिन हिनजाव मानसिफ्राहाय हौवानि न'आव फैनानै थाफैखायो दा बेबायदि समावहाय जोङो
बिदिनो हाबानि थियारि खालामनायनि उनावहाय जोङो मा हिनजावखौहाय जोङो हिनजावसाखौहाय जोङो दख'ना थावसि गानहोनानै जोङो ओ मोनसे नेम दङ जोंहा बेयाव अनला देनांगौ आरो बे अनला देनायाव जों जोंहा माखासे फोथायनायबो दङ अनलाया गेब्लेयोबासो मानि हिनजावनि आखुआ मोजां जायो। आरो अनलाया मोजाङै गेब्लेयाबा हिन्जावनि आखुआ मोजां नङा बेबायदि होननाय जोंहा माखासे फोथायनाय दं आरो नोंथां दा बेनि उनावहाय जोङो बे अनला ओं बेखौ देनानै जोङो बिदिनो अनलाजों दाउजों जोङो संनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेहा बे अनलाजों दाउजों ओंख्रियावहाय जोंहा हालदै होनो मोना जोंहा माखासे नेम दङ आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै ओ जों लाग्रोनाय जायो आरो गिबियाव आरो बे बेखौहाय जोंहा मानि ओ गामिनि बिदिनो साथाम साब्रै साबा बिदिनो मानसिफोरखौ लानानै जोंहा बाथौ गुदियावहाय
मा होनो बेखौहाय ओ हौवा गोदान आरो हि हिनजाव गोदाननि थाखायल' गिबियाव खुरा होनाय जायो नाथाय गामिनि माखासे साथाम साब्रै बैसोरो माने बेखौ सिख'नांगौ आरोखि ना बेयाव मोनसे नेम दङ दा बेबायदिनो जेब्ला जोङो बेयावहाय ओंखामखौ खुरनानै होयो हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाननो आरो जेब्ला हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाना ओंखामखौ जायो। जाफुङो बे समावनो बैसोरो बिदिनो गामिनि मानसिफोराहाय बै ओंखामखौ जोङो सिख'नानै जायो आरोखि ना ओ हौवा गोदान हिनजाव गोदाननिफ्राय आरो बेवहाय बिदिनो रंजानायनि थाखाय जोंहा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानाव बिदिनो दै सारनानै होनाय बा दै लखबना होनाय बैफोर मा खासे बिदिनो रंजानायनि थाखाय बानायनाय नेमखान्थिफोर दङ आरोना नोंथां। ओ दा बेबायदिनो ओ हाथासुनिया जोंहा ओ जोबनानै थाङो आरोना नोंथां दा बे हाथासुनिखौहाय जोंहा ओ बिदिनो बाथौ बाथौ हाबायावहाय जोंहा गोग्लैयो होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो हाथासुनायखौहाय बाथौनि गुदियावसो जोङो लानाय जायो आरोना नोंथां दा औ दा बेवहाय ओ सासे बिदिनो मा होनो गाहाय बा ओ गुरु थायो जायखौ मानि हाबाखौहाय जोङो बाथौनि गेजेरावहाय बाथौनि सिगाङावहाय जोंहा राइटस होननानै होयो आरो ना दा बेबायदिनो बिनि उनावहाय जेब्ला जाखाङो अब्ला जोंहा ओ सिन्दु थुनानै होनाय माला गानहोनाय मालाथ' नङा मा होनो ओ
मंगल सुत्तगान होनाय बैफोर हाबाफारिफ्रा फारि फारि जालाङो आरोना नोंथा। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय हाथासुनिया जोबना थाङो आरो ना हाथासुनि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे ओ बर'फोरनि गेजेरावनो खुंबोजानाय हाबा होननानै जों बुंनो हायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला हाथासुनि खुरनाय नेमाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव दंबोयो आरो ना मानि जाय न' खराहाय गिदिर बा ओ गोबां रां रुफा गैजाया बा गिदिर हाबा खुंनो हाया बै फोर नखरफोराहाय जोङो हाथासुनि खुंनानै हाबा लानायखौ जोङो नुनो थाङो आरोना नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय। ओ दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ। ओ नोंथांजों आङो जोंनि मा होनो माहारिनि माखासे हाबानि